अ हेलौ नोंथां अ सोलाबगोन ना नोंथां
औ
दा जों सावरायनो लानायानो जाबाय जों आरो जोंनि आबहावा आरोना आबहावानि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै
औ औ
उम
जि आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं जोंनि सोरगिदिं थानाय एबा मोनसे बेसादनि सोरगिदिं थानाय थासारि बेखौनो जोङो आबहावा होननानै बुङो
औ
बा फांसे बिफांनि सोरगिदिं जायफोर थादेरसाया बेनि देरनाय जौगानायाव बिहोमा होयो। बेखौनो। जोङो बे बिफांनि आबहावा होननानै बुङो। बेबादिनो मोनसे ओनसोलनि जायफोर थादेरसाया। बयबो जिब जिबिफोरखौ गोरोब। ज्लायना थानायाव खाबु होयो। बे थादेरसाफोरखौनो बै ओनसोलनि आबहावा होननानै बुङो। बुहुमनि जिब जिबिफोरा गावजों गाव। सोरगिदिं आवजु आवग्रिलायनानै थायो। मोनसे जिबनो थांना थानायनि थाखाय। साननि बि। दुं आरो सोरां बार दै। बायदिसिना जिउनि थादेरसा। गोनां जायो।
ओं।
बेनिखायनो जोंनि आरो। आबहावाया जिउ गोनां जिउ गैयि। थादेसाआ लोगो नांना सोमजिनाय मोनसे जाथाय महर। दै खफ' आरो अक्सिजेन गैयाब्ला। जिब जिबि सोमजिया। हा दै आरो बार मण्डलजों। जाय बुहुमा जाखांदों बेयावसो जिब जिबि थायो। बेनो जिब मण्डल। बेनिफ्राय बियो रोखा जायोदि। बिफां-लाइफां मानसि जिब जिबि।
फिसा बिफां-लाइफां आरो जिबि हा दै बार। दातु खनि बेसाद। बे गासैखौबो हमना लानानै। आबहावा सोमजियो। आबहावाया मोननै रोखोमनि।
औ नोंथां।
फ्राय जिउ गोनां फिसा सिनथार जिबिसिम। बेखौ जों जिबियारि आबहावा होननानै बुङो। आरो बार साननि सोरां गेस। बेफोरबादि जिउ गैयै थादेरसाफोरजों। दानाय आबहावाखौ जोङो जिबियारि नङि आबहावा बुंनाय जायो।
औ नोंथां।
औ। अदेबानि गुबुन मोनसे आबहावाखौबो। जों नेवसिनो हाया। सुबुंनि हारिमु रांखान्थियारि। आरो समाजारि मावथाय। फिन मावथायाइफोरा सोमजिहोनाय आबहावाखौनो समाजारि आबहावा बुङो।
बुहुम बिखंनिफ्राय। द' किल'मिटारसिम आरो। लैथो लैथोमा दैमा दैसाफोरनिफ्राय। द' किल'मिटार गोथौसिम। जायगायाव जिब जिबिफोरा थायो।
ओं नोंथां।
बेबादि जिब जिबिनि थाग्रा जायगाखौनो बिगियानारि सोदोब बादि। जिबमण्डल होननानै बुंनाय जायो।
बे जिब मणडलावबो बायदिसिना हारिनि लाइफां आरो जिबिफोरा थायो। लाइफां आरो जिबिफोरा गावजों गाव सोनारलायनानै थायो। आबहावा आरो बायदि बायदिनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोनि एबा जोंनि थाथाय खौ रैखा खालामनायनि बिथिङाव आब हवानि बिबाननि सोमोन्दै बुजिनो हायो।
आबहावा आरो गुबुन गुबुन जिब जिबफोरनि गेजेराव थाज्लायनाय सोमोन्दोनि बागैजों थासारि बिगियान। फ्राय जों मिथिनो हायो रोखोमसेनि लाइफ फां। एबा जिबिनि थुबुरखौनो थाज'थाय बुङो। दाबसे जायगायावनो थानाय बयबो था जथायखौ थुबुरै हारि बुंनाय जायो। लाइफां आरो जिेबोफोरनि हारि आरो थानाय आबहावाखौ जयै थासारि खान्थि बुङो।
आबहावा बिगियानखौ बुजिनो थाखाय थासारि बिगियान आरो थासारि खान्थि बे मोननै सोदोब बेनि। मोननैनि सायाव मोजां गियान थानांगोन।
उम।
आबहावाया मोनब्रै थादेरसानि जथाय जेरै बार मण्डल दैमण्डल हा मण्डल आरो जिब मण्डल नोंथाङा आबहावानि बागै माबाफोर मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो।
औ बुनो। नों बुंनाय बायदिनो जेरै ओ जोंनि आबहावाया मोनब्रै थादेरसा दं नङा होनबा। थादेरसानि ज'थाय नङा होनबा बार मणडल। दैमण्डल हा मण्डल आरो जिब मण्डल आं बेनि बागैनो फंनैसो बुंनोसै।
औ।
होनबा बार मण्डल नङा होनबा बुहुम बिखुं। फ्राय ओ बाजि किल'मिटार गोजौसिम। बार थानाय बाहागोखौनो बार मण्डल बुङो।
औ।
फोरनि गलाय मोनदेर जानानै बारमण्डल सोमजिदों बारण्डलाव ओ ओ स्निजिदाइन जौखोन्दो नाइट्रजेन नैजिसे जौखोन्दो अक्सिजेन आरो एसे बिबांनि ओ आरग कार्बनडाइ अक्साइड नियन हिलियाम मिटेन बायदिसिना बेसाद थायो।
औ
आङो सुंद'यैनो फोरमायलांसै ओ
औ
ओम दा दैमण्डलनि बागै आङो फंनैसोनि बु ओ बुहुमनि दै थानाय बाहागोआनो जाहैबाय दैमणडल
उम
ओ ओ बुहुमनि ओ स्निजि दशमिक दाइन जौखोन्दो बाहागो लैथोआ लै थोमायानो साग्लोबना लाखिदों आरो आं हा मणडलनि बागै फंनसे बुंनि हामणडल बुहुम बिखङानो हामन्डल हादरमाफोरा बेनि सिङाव बेनि गासैबो जायगानि गोथौथिया समान नङा बेयाव हाजो हाजोमा जौवेन हायेन आरो समान जायगा दं गुबुन फारसेथिं जाहैबाय आरो जिब मडल गोजौआव मुंखौबोनाय जादोंदि जिब मडल बायदि हारिनि सान थ्रहायि लाइफां आरो जिउ जिबिफोरनि थानाय जागा गुबैयै ओ थाम लाख बाजि रोजा लाइफां आरो से कौथि ओ जि लाख जिब जिबिफोरनि हारिजों बुंसारनाय बाहागोआानो जिब मणडल जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा ओ आं जोबनायाव बेखौ बुंनो सानो ओ सोरजिनि गुदिनिफ्रायनो जोंनि आबहावाया खम बारै बायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानानै फैनांदों बांग्रिं अरगें हारि नि बेबफ्रुनाय बार मोदाय ओ दैबाना फोरादि बायदिसिना मिथिंगायारि खैफोदफोरा दंखायो बेफोरो आबहावाखौ गुंबुंले खालामदों जागासिनो आबहावाया बुङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायाव बांनायाबो मोनसे आबहावानि मोनसे बाहागो ओम बुहुमाव दा सुबुं अजिमाया द' बिलियन ओ द'जौ खौथि जिगुजौ निफ्राय हमनानै नैरोजा मायथनि गेजेराव सुबुं अनजिमाया सिगांनिख्रुइ बा फान बारायदों
औ
ओम जिगुजौ मायथायाइाव बे सेजौ बाजिनै खौथिल'मोन नैजिसे जौथायाव खेफ्रोमबो जि बोसोराव गु दशमिक स्नि कौति हिसाबै सुबुं अनजिमाया बारायलांबाय थागोन जों मिथिनो मोनदों आरो बिगियानफोरनि खुगानि दा सावरायनोथ' गोबां दं । मोन दा टाइमा जाबाय नालाय एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां ।
औ । दे बिदिबा ।
उम